औ खोनादों नोंथां।
औ मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनाय बावहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ आंनिफ्रायबो
होनबा मा होनो।
औ। औ।
मख रायलायनोसै।
सिगांनो नेटवर्क मोजां खाथियावला
आंना नेटा पायबजि खा।
औ दे बुं गामि थासारि ना
औ औफसमोन हाग।
औ दा गामिनि थासारिखौ आंनिखौ बुंग्रोनोसै होनबाना।
औ औ
औ जोंनि गामिनि थासारियाथ' दा जोबोर मोजाङैनो। ओ बांद्राय गरमबो जायाखै आरो। बांद्राय अखाबो हा हायाखै नांगो समाव अखा मोनदो। गायनो फुनो बरिया खुबिदा जाना जादों आरो जों गामियाव
औ माने गामियारि गामियाव जिउ खुंनायनि सायाव आरो।
औ औ बिदिनो दा माइ। गायदों मानसिफोरा गुबुन मानसिफोरा सोरबा सोरबा गायखांबायबो। फुखांबाय फुनानै गायखांजोब्बाय सोरनाबा। हालव उथिबाय आरो। दा बिदिनो माइ गायनानै जिउ खुङो मानसिफोरा बांसिनानो बेजों मुलाम्फा जायो। आरो गावनि उदै सुफुंनो थाखायबो।
औ
औ थांना थानायावथ' दा कम्पालसरि नांखागो। माइरं माइ गायखानांगौ औ जायफोरा हा दङ। बे गायना लाखायो औ। दा बिदि सोलिना दोङ आरो गायनानैनो सोलिना दोङो सोरबा आरो बिजनेसबो गयनि बागान बानायो गोबां फिथाइ सामथाइ। आबाद बायदिसिना बिदिनो जेनेबा। जानाय लोंनाय जेरै ओ मा होनो बेखौ फिथाइ सामथायानो। जोगोनार जेनबा बेफोरदि लाव लावआसो जोगोनारानो फान। गोथाव बिदि जानाय गोथां बेसाद बिलाइफोर बिदिबो बानायो आरो। फरायनायनि बिथिङावबो। जोबोद दावगानाय सुबुं दं बिदिनो फरायो गोबां टाइम मथे टाइम टेबोल खालामना लायो ओम गोरों गोरा दोङो बिदिनो सुबुं
औ औ
दा आरो बिदिनो गोबां माबि माबि दंबावो नोंथांनि बेखौ बुंग्रोदो ना
औ मा होनो गामियाव जिउ खुंनाय होननानै बुङोब्लाथ' नोंथांङ बिदि मा होनो जोंथ' गामि ओनसोल होननानै बुङोब्ला जाय औ आबाद मावनायजों लोगोसे ना हमनाय ना हमनायजों लोगोसे जिब जुनार फिसिनाय बेबायदिनि सायाव सोनारनानै बिसोरोआरो फ्राय गामिया थ' जोङो गामि ओनसोलाव बांसिन मा होनो गोफां बिफां लाइफांफोरजों दजोबहबाय बेवहाय दैमाफोरबो मोननाय जायो फांलाय फांयो ओमफ्राय आरो बिराद लांदां लांदां जायगा मोन आर ना
औ
दां गव सोंनो जायो आरो बे गामि औ औ औ ओफ्राय आरो बे गामि ओनसोलावहाय जों मा होनो बांसिन ओ बारा बाराबो मा जायो माने बैनाय जाया आरोना मोजां खालसि साफा बार मोनो आरो जोंजाय लायो ओमफ्राय बेवहाय गामिफ्रा मा होनो गामियाव थाग्रा मानसि फ्रा गावजों गाव मोजाङैनो मोजां मिथिलायो आरोना थांलाय फैलाय खालामलायो अनलायलायो माबा मोनसेसुबिदा जायोबा गामियाव ज' ज' फैलायलायनाय खलाब बियो बायदिनाफोरखौ जों सोलिनाय नुनो मोनो आरोना गामि ओनसोलावहाय ओमफ्राय बिदिनो बिसोरो मा खालामनानै दायो माखासे गामि पन्सायत मिथिं दावथिं बेबायदियावबो ज' माने ओंखारलायो आरोना मोनसे ज' ज हान्जा दं आरो बिसोर
औ
मा होनो औ गामियावहाय मा खालामो ओ बांसिन मानसिफ्रानो खस्थ' सान्दुं अखायाव ओंखारनानै खस्थ' खामानि मावो बेबायदि खालामनाय नुयोमोन आरो नों बुंलांनाय बायदिनो मा होनो गामियाव थाग्रा मानसि दा ओ मैगं थाइगं गायो फिथाइ सामथाय बेफोरबायदि गायो आरोना जायनो मा होनो बयबो जानो हानाय बायदि आरो फ्राय बेवहाय आरो जोंहा गामि ओनसोलावबो जों माखासे फोरबो बायदिसिनाफोर हारिमुवारि फोरबो बायदिसिना फोरबो फालिनाय नुनो मोनो आरोना बांसिन जेनेबा सम लायै सम बोथोर लायै बोथोर जेरै ओ औ जेरै बैसागु बोथोर बायदिसिना बेबायदि आरोना ओमफाय आरो जोंना‌ गामि ओनसोलावहाय जों मा नुनो मोनो ओ मा नुनो मोनो जोङो मा होनो खिन्थु जोंहा मोनसे प्रब्लेम नुनो मोनो असुबिदा नु जेरावहाय जोंङो मा लोमजायो साजायोब्ला जों बेवहाय खाथियावहाय ओ डक्टर बायदिसिना मोननो हाया जायो आरोना गामि
औ।
ओमफ्राय आरो मा होनो सोलोंथाइफोरखौबो सोलोंथाइ स्कुलखौबो कलेजफोरखौबो फरायसालि फरायसालिमाफोरखौबो सोहोर ओनसोलाव जेसेबांनोखि थोजासे बिबांनि नांगौ बिबांनि नुयो जोङो गामि ओनसोलावहाय बेबायदिखौ जों खम नुनो मोननाय जायो आरो। आमफाय आरो बिनो
थांलाय फैलायनि राहा गारि मथर ट्रेन बेफोरबायदिखौ रेलगारि बेबायदि जोङो जौगानाय नुनो मोना आरो गामि ओनसोलाव।
औ।
बेफोरबायदि ओ जेंनाजों थांना थायोब्लाबो गामि ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरखौहाय जोङो बांसिनै मा होनो ओ बिराद मा होनो सोहोरफोरनिबो साबसिनै थानाय नुनो मोनो आरो ना सान्थि खुसियाव थायो बिसोरो। थाजिमाव थायो ओमफ्राय आरो मा खालामो औ। गुबुंले गुबुंले बार गुबुंलेनिफ्रायबो बिसोरो रैखा मोनो आरोना बेबायदि जायो आरो। देलाय दानिया नोंथाङा फंनैसो बुंबावलाय गामियारि ओनसोलफोरनि सायाव।
ओ गामि‌ एर' मेक्सिमाम बिदिनो स्कुल फोरा थाथारनांगौ अंगनबादि
औ।
औ होमबानिया बांसिन मोजां जायो। ओ खाथि खालायावनो जेनेबा थांनो हायो बिमाफोरा बो थाबनो दोनना फैनो हायो खाथियावनो फटनो लायनो होनबानो लायब्रबनो हायो। बिदि सुबिदा जायो आरो।
औ।
उम बिदिनो आरो गोबां हेफाजाबनाय हेफाजाब खालामनाय सुबुं थानांगौ गावजों गाव।
उम उम उम।
आरो नोंथाङा माबाफोर बुंनो हागोन बेनि बागैनो?
बेफोर‌ मा होनो ओ गामि ओनसोलाव थानायावथ' जों थायो नङा होनबा?
बिसोरखौ जों मा नुनो मोनो गामि ओनसोलाव थाग्राफोरा गोबांसिनै बिसोरो फुं फुङावनो सिखारनाय नुनो मोनो आरो आरो फुं फुङावनो सि सिखारनानै बिसोरो गाव गावसोरनि खामानिखौ मावो बिनि गेजेरजों बिसोरो मा होनो देहानिफ्राय गोबां मुलाम्फा मोनो जायनाखि थाजिम बार ओ मानो होनबा जों मिथिखायो फुं समावहाय बारा जोंहा थाजिम जायो। बिनिफ्राय दाउ बायदिसिना गाबनायखौबो खोनानो मोनो। ओमफ्राय आरो मा नुबावो ओ फुंबिलिनि सान ओंखारनाय बिदुंखौबो बिसोरो मोननो हायो आरोना‌ माने मोननाय जायो आरोना। बेफोरबायदिनि गेजेरजोंनो जोङो मा खालामनो हायो माखासे ओ माखासे रोखोमनि बेराम आजार फ्राय बारग'नो हायो आरोना जों फुङाव सिखारनायनि गेजेरजों। ओमफ्राय आरो बेनि अनगायैबो बिसोरो ना फिसियो‌ ओ बोरमा फिसिनाय नङा होमबा बोरमा मेन्दा फिसियो, हांसो दाउ बेफोरबायदि अमा बायदिसिनाफोर मोसौ बेफोरबायदिनो फिसिनानै बिसोरो मा होनो गावसोरनि मा होनो रांखान्थि बिबां रांखान्थिनि बेलायावहाय बिसोरखौ मदद होयो आरोना। बिसोरखौनो फिसिनानै लानानैबो बिसोरो जिउ खुंनाय नुनो मोनो जेरै मोसौ गाइखेर बायदिसिना मोनो बेबायदिनो दाउफोरखौबो बेफोरखौनो बाजाराव फाननानै मानानै मोननानै बेनिखायनो बिसोरो गावसोरनि जानाय आदारखौ दिहुनन्नायाव हेफाजाब होदेरनो हानाय जायो आरोना बे जोङो बुंनो थाङोब्ला बेफोरखौनो जोङो मा होनो गामि ओनसोलाव थाग्रा सुबुंफोरनि गाहाय गुदि राहा होननानै गाहाय थांनानै थानायनि गाहाय खामानि होननानै बुंनो हायो आरोना नङा होमबा ओमफ्राय आरो ओ मा होननो ओ मा होनो औ बेवहाय बिनि अनगायैबो गामि ओनसोल सोल आवहाय ओ मा होनो हाबा फोरखौबो जेनेबा हाबा खुंनाय बायदिसिनाफोरखौबो जोङो मा होनो ओ जेनेबा जेंना जेंसिनि गेजेरजोंबाबो ज ज गावजों गाव हेफाजाब होलायनाय नुनो मोनो आरो ना ओ जेरैहाय मा मा होनो ओ गामि ओनसोलावहाय सोरहाबा जुदि हाबा हाबा बायदिसिना खुंनो थाखाय थोजासे बिबांनि रां रांनि गोनांथि जायो ब्ला रां थोजासे बिबांनि रां गैया जायोब्ला बेखौहाय जों मा नुनो मोनो गामि मोनसेनिनो ज ज रायलायनानै माबा मोनसे एसे एनैब्लाबो दान हैैलायनाय बेफोरबायदिखौ नुनानै हाबा बायदिसिनाखौहाय जोङो खुंनाय नुनो मोननाय जायो आरोना औ जोङो मा खालामनां औ अ जोङो मा खालामनांगोन ओ मा होनो गामि ओसोल ओनसोलावहाय जोङो सोलों ओ थायोब्ला आरो ना जोङो जोङो मा लुबैयो जेनेबा सरखारनिफ्रायहाय जोङो मोजां रोखोम मा होनो हस्पिटाल बेफोरबायदि बानायोब्ला मोजां आरो ना मानो होनबा जोंनिजाय जोंनि जायगायावहाय बेफोरबायदिया जोबोद खम आरो दा थोजासे बिबांनि नङा मानो होनोब्ला जों ना मोनायाव एखमबा समाव लोमजानाय मानायाव मा होनो सोहोरसिम लांगौ लांगौ मानि जोंहा गोबां जेंना नुनो मोननो मोननाय जायो आरो ना बेनिखायनो मा होनो फरायसालि हस्पिटेल ओ लामा बेफोरबायदिफोरखौ जोङो हायोब्ला ओ मोजां खालामनानै होनांगौ आरो जायगाफोराव आथिखाल नुनो मोननाय जायाखै गामि ओनसोलफोराव बेफोरखौ सरकारा मोजां नायनानै होयो ब्ला मोजां जायो आरोना ओ दानिया जोङो ओ मा होनो गामि ओनसोलाव जिउ खुंनाय एबा गामि ओनसोलनि बागै सावराय बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय खोमा गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम गोजोनथों। औ औ औ गोजोनथों।